औ आद आदसा नोंथां मोनसे खोथा।
औ दे नोंथां खोन्था?
उम्म नोंना बे
उम्म
गेजेर फरायसालियाव मोजां मोननाय सिख्लाया दाबो दंना गैला?
गेजेर फरायसालि फरायनायावथ बय थाबावनो? गैलालै ओन्थां। सिख्लाफ्रा बिराद। फोथाय खेबस जायोलै। जेराव रां खा खावरि गैया। बेहाय थायालै। जेराव रांखावरि दं बाहायसो
आदसा खोनानो मोन्दों माथो एसे सिगां मुगानि गोसथोलायनाया माथो गोबाव गोबाव गोसथोलायथारो।
गोदोनियाथ जा गोबाव गोबाव जायोमोनलै दानिया जामबुं जुग जाहैबाय। नों सोरखौबा मोजां नु बा। दानो मोजां मोनलायगोन। दा सोर बिनिफाय साबसिन नुबा आरो बेखौ माबागोन सिख्लाफोरनि गोसोखौ मोदाय हमनो हाया ए नोंथां।
गोदोलै नों नोंखौ मोनाब्ला दैयाव बारजुमसैसो होनाय थारदोंमोनलाय।
बिदिनब्रा नोंखौ मोनाब्ला दै बारजुमनानै थैगोननो। माबा आखाइ हानानै लागोननो
हे हे नोंथां बारा गोथौ थौद्राय थांनाङा बिदि जा बिदि। बांद्राय बिदि। बिदिद्राय नङा। हा खोथाया
बिसोरबो बुजिगौ।
ओम आतसा दा फोलाय। माबाफोर रावबो गैला नामा दा नोंथांनि गोसोआव?
गोसोआव दा फसायखुमानायथ मानसि हिसाबै थायो। फसायनाया फसायो आं। आंनि फाइ ल फसायो औ। बेबो मिथिगौ एसेे एसे। जिबौनि आदार बेयो मिथि बियो। खिन्थु हिसाब बिसोरथहाय जों बायदिखौ फसायोनो जोंसो फसायो बिसोरखौ जोंखौथ जों बादिखौथ फसाया ओं बेदि
ओ
दानि जुगनिखौ बारा फोथायजालालै मोजां मोनलायनायखौ दानो दं दानो गैया। दा दिनै थागोन गाबोननो दस्राजों थागोन खुनु आं बिदिखौ माबा सानथारला बुजिजोबथारबाय आं
बुजिबाय आंनाथ हाब गोदो जिबायदि मोजां मोनबोबाय गोसो होथाबनानै
जिउ बाउसोमबोथारदोंमोन
सिगां समावलाय लाइजामसोमोन नालाय।
लाइजाम जुगा लाइजाम बिनिमोनब्रा
जि गोदै गोदै लिरनानै हरोमोन फाग ग्लिया बाफ बाफ बाफ ओरैबायदि जाबाय। जाहानियाबो जाथाया ओरै जादों।
उ बुं दे
गोसथोलायबाय मोजां मोनलायबाय।
औ
फरायसालियाव हाबनाय समाव आं बा गोजौ फरायसालियावमोन
ओम बे
बेयो गेजेर फरायसालियावमोन।
उम
बे समाव आंहाबो जानबुं गैया। बेसिनाबो जानबुं गैया। बे लाइजामजोंसैमोन आरो
गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनाया।
उम बेहा फरायसालिनिफ्राय नआ एसे गोजान जायोलाय।
गोजान जायो ओं
जेनबा हमनानै लादो आंजों आंनाबो गोजान जायो एसे समानानो जायो बिसिनियाबो ननिफ्राय गोजान आंनाब बो न'निफ्राय गोजान फरायसालिसिम फैनो।
उम्म
ओमफाय बेहा गोजान जायो नालाय सिख्ला गथसा मानसि गेजेर स ससेयाव थाहैगारलायबाय बिम मानैनि न'आव मोनसे जायगायाव फरायसालिनि बारा गोजान जायालाय बेयो उम औ बे फरायसालियावनो हाबफैयो। थेवबो फरायसालिनि बा बारा गोजान जाया गावसिनि न'आवनि बायदि
थि जानायखाय थाफैदों उम दे
औ दाना बिमानैनि खाथिनिजोंनो
आरामलाय बेनोब्रा
आंहा खबर मोननायलाय बेखौ खबर मोननायलाय बुंबाय आं लाइजामनि गेजेरजों उम माथो बिदि बिदि बिदि बिदि खोनानो मोनदों नंमारोना नंमारा खोथाया जाबाय आंबो लाइजामनि गेजेरजों ओमफाय दानिया गावहाबो लाइजामनि फिननायखौ हरगारबाय ओरैजाय मोजां मोनलाया बेजों बे आंनि बिगुमैसो जायो जालायथारबाय
बेबायदि बुंलायथारबाय इयो
औ। आंहाबो दे हमबालाय बिदि होननानै थालायबाय बिदिनो थाय दे मोजां मोनलायबाय सिगांनि बादि गोरोबफिनबाय गोरोबफिननानै दाना से दानसोनि उनावनो आर मिनथिबावबाय बेजोंनो सोलायमारो फरायसालियावबो दोनबोलायो खनसे नुदोंबो आं। जेनबा दोनबोथारनायखौथ' नुवासै। फरायसालिनि खाथिजों नुदों आरोखि बे सेंग्राखौ औ। बेथ' खनसेबो फैफेरा। दिनै नुबाय। बिदि सानबाय आरो आंनि गोसोआव औ। आसरिट ओमफाय दाना आं फोथायनो हाला खाथियावबो थांनानै बुंनो हाला लाजिनाय गिनाय नालाय। आइ दानि बायदि ओरै ज ज बेरायलायनाय बहाबा माबा नोगोरफोराव ज थाहैलायनाय बिदि जाया नालाय गोथौ गोथौ जालायनाय गैया खालि लाइ गामजु फरायसालियाव फैबा लोगो मोनबाय
गैयाथ गैला गोसोखांबाय था गान्दु गोबा गोबा
उम ओमफ्राय दाना आंनोथ' बेखौ नांला सानखाबाय आं आं खनबैसो फोथायबावनो
फायबाय बिनि फोथायनायखौनो फोथायबाय बाइग्लि होबाय
दाना नांला आंनो लाइजाम हरथारबाय आं
बे दावसार बय रायजोआव फोरमाय होथारबाय नों
फोरमायबाय नांला आं फोथायनो हाला जायजों दं बेजों थादो। लायथारबाय आं लाइजामाबो ओरैबायदि लिरथारबाय गिबि गिबियाव नो जालायथारसै आरो फार्स्टआव बे जागायनायाव ओरैहोनसै सिम जालायबावनोसै गिबि गिबियावनो आंनि अननाय मो मोजां मोननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ
नों अनजालि ओं नों अनजालिया नाजागोरदोबा, खम गोदै
गोदैथार आब नोगोद मान सनमान होलायनानै लिरथारसैआरो फाय जागायनायाव बिदि गिबि गिबियावनो होलायग्रखांनानैसो लाइजामनि माबाखौ जागायनोसै आसोल माबाखौ
गुबै थांखिखौ बेखेवजेनसै बेखेवजेनसै बिदि औ रागा रागा जादा
आं नोंखौ बिदि बिदि नुफैबाय आरो मानसिफोरनि खोथानिफ्राय खुगानि फ्राय बिदि बिदि खोनाबाय आंनो नोंखौनो नांला जाहरथारबाय आंलाय गामि गेजेरजों अननानै आंखौ निमाहा होदो आंजों बिदि बिदि समबाब मेन्ट होनायनि थाखाय।
उ
माबाबाय गोजोननाय थाबाय। रांखौ दिनैनि फ्राय मोननो दालुगैसै जालायथा थारबाय आरो एकदम बिदायनि लाइजाम नालाय
एसे गाबनायबो थागोन रागा जोंनायबो थागोन दुखु।
हरबायबो आं लाइजामखौ। बे गावनि लोगोनोसो हरगोन लाइजामखौबो ओमफाय लोगोआसो बेनो हैगोन अनजालिनि सि
ए उम।
ओमफायहाय बे लाइजामनि फिननाया से सप्तासो बायदिनि उनावसो फैदों। ओरैबायदि जादों मानोखि गावहाबो बैयखौबो नागारनोबो एसे माबा उसुबिदा।
उसुबिदा ओरैबो ओ ओं।
जोंबो गोसो दं।
दं बेजोंबो गोसो दं। बिदि जाथावा मोजां मोन
खिन्थु बा बैजों गुलि गुलि नालाय। खाथि खाथि बैखौनो ला थारबाय। बाय दाना से सप्ता नै सप्तासेनि उनाव लायज बियावनो फिननायखौ हरबावबाय।
हरबाय।
नों मानो बिदि। जालाय हरथारबाय। गिबि गिबियावनो होनलायखांथारनानै नों मानो बिदि मालायफोरनि खुगानिफ्राय खोनानाय बाथ्राफोरखौ लानानै नों मानो बिदि बुंनांगौ बिदि बुंनाङा आं नोंजोंनो
दङ दाबो
खौ मोनाबा ओरै ओरै न'आवनो थाया जालायथारसै आरो इदि जालायहरथारबाय उम। उम ओमफाय दाना लाइजामा आंनाव गावनि लोगोआ होफैबाय।
फरायबाय नोङो
फरायबाय।
गोसो होथाबनानै
ओ गोसो होथदों फरायबाय आंथ नांला फरायखांनाय लोगो आं रागा जोंखानाय फरायखांनाय लोगो लोग बिसिजोबबाय आं
रागाजोंनो रागा दावखोखाबाय।
दावखोबाय। अ खिफुदला दाना आमुखिया थाम दानसो थानानै
उम बेजोंनो
बेजोंनो
बेथ बिराद बिगुमैजोंनो केला ला यै गैलालै
सालिया थाइनैनि दालिया। हाबाजा थारबाय
बिगुमै बिगुमै
दा अ अखमबा अखमबा लोगो मोनो। बिखुङाव गथ' बानाय हा लामा सामा हाथाय बाजारफ्राव।
ख्रस खालामनाय मैगं थाइगं बायनाय नों माबायदि लायराय ना रायराया दा लोगो मोनबा?
अखमबा बिदिनो खाथि खाथिथाराव लोगो मोनबा हि हि होनलायथारसै आरो
ए
उफाय गैयाना। ओरैबायदि बिनि बिबखौबो आंनि लोगोआ हाबा हाबा लादों।
लोगोआ लाबाय नों हायासि
नङा बिबखौ आंनो नांखाया। माने बिनानावखौसो खामोनालाय बिब'जों गोसोथोलायखायो आं बे गावजों गोसोथोलायनाय समावनो।
ए
एखम्बा लोगो मोनबा हि हि ल होनलायसै आरो रायज्लायथारला।
रायल्जायथारला बिदिनो मिनिसुलायथारबाय।
औ।
ओजों बेहा हाबा जाबावलायथारबाय।
मिनिस्लु मालाय बहा जाबावनो।
नोंहा बिखुंयाव गथ दं। आंहा ओरै मटर साइकेलनि खिबुयाव सासेबो हिनजावानो गैया।
गैया।
बिदि आरो
सारिया बेबायदि जा दों आरो ना।
उम ओरैबायदि हाब एकदम दुखुबो मोनो एखमबा मिनिनोबो ओंखा आरो
गाबनोथ ओंखारगोना ओंखारा?
दे बिदिब्ला नोंथां बिदिनो जाथोंसै।
जाथोंसै माथो खालामबावनो औ उन्दुनाय सम जाबाय उन्दुलांसै मोजां गुवार सावैसै उम दे दे दे।